हेलौ नोंथां औ औ नोंथां औ।
औ नोंथां नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दासान्दि।
आङो दा फ्रियावनो दंथ'यो नोंथां।
अ अ बिदिब्ला जों आयदा फारसे आवगायखानोसै नोंथां। ओ जोङो दिनै ओ ओ सुबुं बिजोंखौ जोङो आयदा महरै लानोसै जिहेथु जोंनि ससियेल मिडिया ओ बेनि सोमोन्दै आंनो एसे फोरमायग्रोनोसै आरो नोंथां जिहेथु जोङो। ससियेल मिडिया होनना बुङोबा जों मिथिखायो दिनैनि समाव गासैनिबो आखायावनो जोंहा मबाइल दंखायो जेराव जोङो दिनै ससियेल मिडिया बाहायनानै जों गोबां बिथिङाव जों दिनै ओ गोदोनि जा दोरोङारि खामानि मावनाय दांनायफोरखौ जों दिनै सोलायबोनो हमदोंसै। जेराव जों गोदोनि समाव। मानसिफोरा गावनो थांनानै खामानिफोरखौ मावनाय जायोमोन। नाथाय जोङो दिनै बेफोर मबाइलनि गेजेरजों बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो अनलाइन खामानिफोरखौ दिनैनि समाव जोङो मावनो लासै जेराव जोङो गोदोनि समाव जोङो पस्ट अफिसनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला। जोङो पस्ट अफिसाव गोदो जेब्ला जों लाइजामफोर सोरनोबा जुदि खौरां। दैथाय हरनोब्ला जोङो पस्ट अफिसाव हैग्रोनांगौ जायोमोन बेनि उनाव जोङो बेवहाय पस्टमेना थांनानै बेखौ हैनो गोनां जायोमोन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव। दा बिदिब्ला जोंहा गोबां गोबाव सम लायोमोन गोदो गोजान जायगाब्लाथाय गोबां सम मास मोनसे मोननै मोनथाम
बा मास मोनबा गाहामबा बोसोरसेनि उनावबो मोनहैनो हायो बे लाइजामा दा बेफोरबायदिनो जोंहा गोदोनि समाव गोबां सुबिदा जायोमोन। नाथाय आथिखालाव जोंहा ओरैबायदि दिनै ससियेल मिडियाया जोंहा दिनै ओ खामानि मावनो हादों जेराव जोङो। ओ सेकेण्डआवनो जोङो सिमान गोजान जायग्ला- जायगाबाबो जोङो। मबाइलाव जोङो बिनि नाम्बारखौ थुनानै जोङो फन हरनो हायो। बा मेसेज गेलेनो हायो बा दिनैनि समा ओरैबायदि जोंहा ओ दावगानो हमबाय जेराव जोङो वाटसपनि गेजेरजों जोङो भिडिअ कलबो हरनो हायो। दा ससियेल मिडिया जोंहा ओरैबायदि दिनैनि समाव दावगानो हमदों। जिहेथु जोंहा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो। बायदिसिना जों सोलोंथाइफोरखौ जों सोलोंनानै लानो हायो। गोदो गोदायनि समाव जों जाबायदि गामि ओनसोलाव थानानै सासे फोरोंगिरिजों जों फोरोंजानो थांनो गोनां जायोमोन। नाथाय नोंगौ दिनैनि समाव जोङो। सासे फोरोंगिरिजों जों फोरोंजानो थांखानो गोनां जायो। नाथाय अब्लाबो दिनै जुदि अबेबा आयदाखौ जुदि बुजिनानै फैयाखैब्ला क्लासाव दा माबा मोनसे ओ जोङो बिथिंखौ जुदि जोङो मोजाङै ओ बुजिनायाव गोब्राब जादों अब्ला जों बेफोरखौ दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों जुदि जोङो सार्च खालामोब्ला जों गुगोलफोराव जुदि जोङो इउटुब सार जिपिटि बायदिफोरनि गेजेरजों जोङो मोजाङैनो जोङो सोलोंनानै लानो हायो दा गोबां बिथिङावनो जोङो ससियेल मिडिया भाइरेलनि गेजेरजों जों दावगानो हमदों जों खौरां बिजोंनि खोथा बुङोब्ला गोदो गोदायनि समाव जोंहा ओ रादाब बिलाइफोरखौ जोङो थांनानै न'खर न'खर हैयोमोन जायफोरखौ जों नायनाय जायोमोन आरोना बैबा सानसनियि रादाब बिलाइ बा बैबा सानसेजों फैनाय दा गोबां बि बिथिङावनो दंमोन नाथाय जोंहा दिनैनि समाव दिनै जा जाथाय जागासिनो दं बे जाथायखौ जोंहा दिनै लाइफ नुनो मोनो गोदोनि सम समावथ' जोंहा बेफोरबायदि लाइफ नुनो मोनामोन गिबियावनो जोङो खौरांखौ लाहैग्रोयोमोन। बिदिनो लासै लासैनो थांनानै खौरां बिलाइयाव साफायैनाय जायोमोन। बेनि उनावसो रान थंना हैयोब्लासो मोनोमोन। नाथाय जोंहा दिनै जेराव माबा मोनसे जाथाय जायोब्ला बेखौ लाइभ नुनो मोनो मबाइलाव दा बेफोर गोबां सोलायबोबाय जेराव जोङो निउसफोरखौबो जोङो। जोङो बायदिसिना मबाइलफोराव नायनो हायो दिनैनि समाव दा बिदिनो जोंहा ससियेल मिडिया जोंनि सोरगिदिं जोंखौ साग्लोबनो हमदों जों फारसेनिफ्राय जों आबाद मावनायनि खोथायानो बुं जुदि आबाद फोथाराव जुदि माबाफोर एम्फौफोर जायोब्ला बा माबाफोर जायोब्ला बेफोरखौ जुदि जोङो बेवहाय ओ स्केन खालामनानै जों केमेराजों जुदि एपसफोरखौ जुदि डाउनलड खालाम लायो अब्ला बेनिफ्रायनो जोंखौ अनलाइन जोंनो खोन्थाहरखायो जिहेथु जोंहा माबायदिहाय मा जादों मा एम्फौआ जादों। बेवहाय मा हासार होनांगौ बेफोरखौ जों दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों दिनै मोननो हायो। दिनै जों जुदि स्पेसियेलि बुंनो थाङोब्ला जों सोलोंथाइ बिथिङावनो जोङो दिनै जेराव गोदो गोदायनि समाव जोंहा गेदेर गेदेर इउनिभारसिटियानो जाबा गुबुन जोङो बायदिसिना गेदेर गेदेर एगजामानो जा इउ पि एस सि ए पि एस सि बा गोबां जों बायदिसिना साख्रिनि आनजाद फोरनि खोथायानो बुं गोदोनि समाव जोंनि बर' सुबुंफोरा रावबो साख्रिखौनो मोनामोन। लोगोसे जोंहा गोदोनि समाव साख्रिनि एडभार्टिसमेन्टनि खोथा बुं बा बायदिसिना खोथा बुं अब्ला जों टाउन नोगोराव थांनानैसो जों नायनो गोनां जायोमोन गोदोनि समाव जोंहा बर'फोरा जेबो फैसा थाखानि आंखाल लानो गैयामोन जोंनो फैसा थाखानि गोनांथियानो जायामोन जे जों गोजानाव थांनानै जोङो बायदिसिना साख्रि मावनो माबानो ना नाथाय दिनैनि समाव जोंहा ओरैबायदि फैसा थाखानि गोनांथि जानानै फैबाय जोङो न'खरनि बायदिसिना मैगं एनलाफोराबो जोंहा दिनै गैला सुस्रांनो हमबाय दिनै बिगियाननि जाहोनाव जाहोनाव दा बेनिखायनो जोङो खामानि मावनो गोनां जायो जेराव जोङो बायदिसिना साख्रि बाख्रिफोरखौ खौ जों नायगिरनो गोनां जादों जेराव जोंहा सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंहा रांखावरि गैया मोजां फरायसालियाव फरायनो थाखाय जोंहा रांखावरियानो गैया अब्ला जों माबायदिहाय जोङो सिगां फारसे जौगानो बा दावगानो हानो दा बिनिखायनो जोङो दिनै बे बिथिङाव जोङो नायनो थाङोब्ला दिनै ससियेल मिडिया ओरैबायदि जोंखौ फरायसाफोरखौ मदद खालामदों जे दिनै ए पि एस सियनो जा बायदिसिना गेदेर गेदेर एग्जामानो जा बा साख्रिनि एग्जामानो जा बेफोराव जोङो गोबां जोंनि बर' लाइमोनफोरा दिनै उथ्रिसारबोगासिनो दङ बेनि गुबै देरहासारनायनि ओ बेवहाय बांसिन जोङो जौसे जौखोन्दोआव जोंहा दाइनजिबा बा गुजि जौखोन्दोआनो दिनै जोंहा मबाइल फननि गेजेरजोंसो जों दिनै बेफोर एगजामफोरखौ जों दिनै क्रेक खालामनो हादों नङाब्ला जोङो ओ जोङो इसिबां मोजां थाखोनि जों सोलोंथाइ मोननो हायाखैमोन जेराव जोंखौ गोबां बिबांनि मदद होदों दा नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानदों नामा जिहेथु दिनै ससियेल मेडियानि गेजेरजों माबायदिहाय नोंथाङा ओ दिनैनि समाव ओ सोलिगासिनो दं होनना नोंथाङा सानो आरो ससियेल मिडियानि सोमोन्दै एसे नोंथांखौ फोरमायनो थाखाय ओ खावलायहरनाय जाबाय नोंथां
थिगैनो दं नोंथां नों जानाखि बुंदों बे गासिबो थिगैनो दं ओमफ्राय नाथाय जायफ्रा माने ससियेल मेडियाखौ मोजां फारसे जों जायफ्रा आवगालांनो रोंदों बेखिनियाव मोजांफ्रा आवगायबोलांनो हादों आरो जायफोरा माने गाज्रि फारसे सोलिलांदों बि गाज्रि फारसे माने बेबायदि बिदि आवगायलांबाय थादों आरो दा बेनिखायनो जोङो ससियेल मिडियाखौ जोङो मोजां खामानियाव बायनो नांगोनदि माने जों बोरै खौ खालामोबा जों माने खामानियाव आवगायलांनो हागोन आरो बोरैबा जोङो साक्सेस जानो हागोन ओरैनो आरो बोरैबा नोङो बोरैबा नोङो जुदि बाहायोब्ला नोंनि लाइफआ जुदि दंस जालांगोन माने बेफोरबादिखौ जोङो साननो नांगोनखि माने ससियेल मिडिया ओरैबायदि जालांगासिनो दङ माने जोंखौ ओरैबायदि दैदेनलांगासिनो माने नों जों थाङोब्ला माने मोजां लामाजों थांगोन आरो गारजि लामजों जुदि ओ नोंहा जुदि आवगायनो गोसो जायोब्ला बे गाज्रि लामाजों नोङो बिदि सहैनो हायो नोंथां नोंथां
औ औ बिदिनो जिहेथु जोंहा ओ ससियेल मिडिया नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंहा जुदि जों मोजां खामानियाव जुदि जों बाहायोब्ला जों मोजां बिथिंजों जोङो थांगोन जेरैबायदि जोङो बुंनो हागोन हागोन दा गोबां बिथिङावनो दिनै बायदिसिना अनलाइन गेमिंआनो जा दा बायदिसिना दिनै जों खेला गेलेनायफोरखौबो जों मबाइलावनो मोननो हायो जों बायदिसिना फुटबलानो जा बा गोबां वर्ल्ड काप जादोगासिनो दं दा फुटबलनि गेम सोलिगासिनो दङ बेखौ जोङो गुबुन जायगायाव थांनानै जों नायहैनो गोनांथि गैया गुबुन काउन्ट्रियाव थांनानै गुबुन हादोरमायाव थांनानै जों दिनै मबाइलावनो दिनै लाइभ नायनो हायो दा जों बेफोरनि सोमोन्दै जों जुदि नायोब्ला जोंनि जा गेलेमु बिथिङावबो जोंहा जा लाइमोन गेलेगिरिफोर दङ जुदि जों बेफोर खेलाफोरखौ नायोब्ला जों जुदि बुहुमनााङारि खेलाफोरखौ नायोब्लाबो वार्लड क्लासनि खेलाखौ नायोब्ला जों गोबां बिथिंङै जोङो बेवहाय स्किलफोरखौ सोलोंना लानो हागोन जोङो माबायदिहाय बिथिङाव जोङो माबायदि थासारियाव जों माबायदिहाय कन्ट्रल थानानै जों गेमखौ कन्ट्रल खालामनांगौ लोगोसे माबायदिहाय जोङो देरहानाय फारसे गेमखौ लानानै थांनांगौ बेफोरखौ जोङो बेनि सोमोन्दै जोङो जुदि नायोब्ला जोङो सोलोंनानै लानो हायो दा बेफोर बिथिंखौ नायोब्ला जोबोद मोजां नाथाय जोङो दिनै नुनो मोन्दों दिनै लाइमोन बर' फरायसाफोरानो जा बा गुबुन हारिनि फरायसाफोरानो जा दिनै गोबां दिनै बायदिसिना गाज्रि गेम दिनै मबाइलफोराव जों नुनाय मोनो जों दिनै बेट बाहायनाय दिनै फैसा बाहायनाय फैसा बाहायनानै जोङो ओ दिनै बेट बाहायो जेराव बेफोरबायदिनो अनलाइन गेमिंफोरनि गेजेरजों फैसा जाजाजों खायसेया एबा दिनोै आरो फ्रि फायार पाबजि बायदिसिनाफोराव बायदिसिना गान स्किननो मबा ओ बान्दोलनो बेफोरखौ बायनानै दिनै डायमन्ड बायनानै बा बायदिसिना रयेल पास बायदिसिना राना लानानै दिनै फैसाफोरखौ उरायगासिनो दङ दिनै ओरैनो दिनै जोंहा ससियेल मिडियाखौ मोजाङै बाहायनो रोङाखै जेराव जोंहा दिनै बिसोरो गेम गेलेनानै गोजावनानै थादों जेबो खालामनो हायाखै। नोंगौ दिनै गेम गेलेनानै दिनै गोबां मुंदांखा जाबोगासिनो दङ जों गोबां बिथिङावनो जों नुनो मोनो जोङो राइसटार बायदिसिनाफोरखौ जों नुनो मोनो। दा बेफोरबायदिनो गेदेर गेदेर गियान गेमिंमोन बायदि दङ बिसोर फ्रि फायार पाबजि गेलेनानैनो गावखौ मुंदांखा खालामदों आरो ओरैबायदि रां आरजिदों जेराव जोङो बुहुमनि रां आरजिनायनि मादाव आरो फेमास मानसिनि मुङाव जोङो लाबोनो हायो बिसोरनि मुंखौ। नाथाय जोङो दिनै बेफोर फारसेखौ जों दिनै इसिबां दावगानो हायाखै। जों जुदि ससियेल मिडियाखौ जुदि मोजाङै बाहायनो रोङोब्ला अब्लानिया जोंबो हागोन जोङो फ्रि फायार पाबजि बायदिसिना गेम गेलेनानै जोङो इउटुबनि गेजेर गेजेरजों जोङो भिडि' हेगारनानै जोङो ओ बायदिसिना बिथिङाव जोङो दावगानो हायो। दा नोंथाङा फंनैसो बाथ्रा फोरमायनो हागोन नामा जिहेथु दिनै इउटुबनि गेजेरजों बा फेस बुकनि गेजेरजों बा इन्स्टाग्रामनि गेजेरजों जोंनि बर' लाइमोनफोरा माबायदिहाय खामानि मावनांगौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन दा जिहेत थु जोङो इउटुब इउटुब होनोब्ला जोङो जेरैहाय जोङो मनिटाइसनि खोथा फैयो नङा होम बा आरो फेसबुक होनबाबो दानिया माने मनिताइसनि खोथा फैयो। आरो इन्सटाग्राम बाबो नोङो मनिटाइसनि खोथा फैयो दा बेखिनियावहाय जुदि बर' लाइमोन फ्रा जुदि दानि समाव जुदि मोजां जुदि प्लेटफर्मखौ लालाङोबा बे जिउआव माने एसे साक्सेस जानायनि दानि मानि माबा थायो आरो
माने साक्सेस जाहैनायनि लामा थायो मोजां जुदि लामाजों आवगायलाङोबा थ' मोननै साइडआवबो थागोन जुदि गाज्रि लामाजोंबो थायो साक्सेसा आरो मोजां लामाजोंबो थायो साैसा बेनिखायनो मोजां लामाखौ लायोबा मोजां जायो आं बेखौ खावलायो।
औ औ लोगोसेनो जिहेथु जोंहा दिनै गोबां भ्लगार ओंखारगासिनो दङ दा बि बिथिङाव नायनो थाङोब्ला रां आरजिनाय बिथिङाव भ्लगारखौ नोंथाङा जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ जाजानो लुगैयोना लुगैया नोंथांनि बायदिब्ला एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ ब्लगारा जानांगौ खिन्थु मोजां ब्लगार जायोबा मोजां जायो आरो जाहाथे माने मोजां केरेक्टाराव फैनानै ब्लगार जायोबा मोजां। खारन नों ब्लगारनि थाखाय नोङो मोजां मोजां नुथायफोरखौ नुयो सिनारिफोर नुयो। गोदान गोदान जायगा नुयो नङा होमबा आरो गावबा गावनि एक्सपिरिन्सफोरखौ नुयो नालाय। गावबा गाव रोंखा राखा बेफोरखौ नुयो नोंथां।
औ औ औ नंगौ नंगौ लोगोसे जोंहा दिनै नंगौ गोबां दिनै लाइमोनफोरा जिहेथु जोंहा दिनै गेम गेलेयो मबाइल फन गेलेयो बिथांमोनहा माबायदिहाय गेम गेलेनायखौ रां बिथिङाव आरजिनो हागोन बेखौ एसे फोरमाय हागोन नामा नोंथां?
दा बेयाव नोंथाङानो फोरमायोबा मोजां जागोन आं बेखौ सानो नोंथां।
औ-औ-औ नंगौ जोङो जुदि गेम गेलेनानै बेनि गेजेरजों जुदि जोङो जों नोंगौ ओरैनो टाइमपास गेम गेलेयो बेजों लोगोसे जों जुदि इउटुबाव जुदि जोंङो भिदिअफोरखौ बानायनानै हे गारोब्ला गेम गेलेनायखौ जोङो स्क्रिन रेकर्डदिं खालामना हेगारोब्ला बेनि गेजेरजों जोङो ओ गोबां रां आरजिनो हा हानोबो हायो बेफोरखौ जों खामानि फोरखौ मावनांगोन लोगोसेनो नोंथाङा दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों माबायदिहाय ओ जौगानायखौ नुनो मोन्दों जोंनि जा ओ दिनैनि ओ लाइमोन सम बैसोनि मानसिफोरखौ
ओ ओरैनो ससियेल मिडिया समावथ' जोङो बुहुद आपग्रेडखौ नुबाय खिन्थु बे खायसे उन्दैफोर गथ'फोरखौ जोङो बांद्राय ससियेल मिडियाव थायाबा मोजां मोनो आरो खारन बेवहाय माने। ससियेल मिडिया होनोबा नोङो खायसे गासिबो लाइभआवबो थाबाय नोङो एक्सक्लुसिभ थायो नङा होमबा दा बेयाव माने गासै बो न'खरावनो नाय जायो दा आरो आखायाव गंसे गंसे मबाइल थायो हिसाबै जुदि मोजांखौ गाज्रिखौ जों नुजोबनाय जायो बेखिनि ओंखायनो आं सानो आरो दा बांद्राय आथार' बोसोरनि गाहायाव दा फरायफुनाय गथ'फ्रा जुदि मबाइलखौ लायाबा